औ खुलु खोनादों ना
औ खुलुमबाय नोंथां खोनादों खोनादों
औ औ आं नोंथांनाव गोदोनि बाथ्राफोरखौसो सोंनो नागिरदोंमोनलै
अ बाथ्रा फाव ना
औ दङ नोंथाङा खोन्थानो हागोन
औ हागोन नोंथां
औ
माने बाथ्रा भावखौथ दाना बाहायनायानो जाला आंबो एसे आंनाबो एसे गोर रोनथि जानो हागौ नोंथां माने गोदोजों
औ
बि हाइ सकुल फरायनाय समाव बेयाव फरायबोनायानो बेनिफ्रायथ गैया जों फरायनायानो जायासैना उनाव गोसोआव गैला माने बाथ्रा भावखौ
औ औ
नोंथाङा मा बाथ्रा भावखौ मिथिनो लुुबैदों
औ आङो ना र सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम बेखौ एसे खिन्थालाय हायोबा
अ अ माने बे सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम मोना बेखौ बुजायदों माने जेनेबा सोरबा सोरहाबा नखराव हिनजाव गोदान लाबोबाथाय बेखौ रुजुनो थाखाय बे बाथ्रा भावखौ बुंनाय जायो आरो
औ औ
ओ सिखा गोदानखौ जोङो हाथाइनिफ्राय बायना लाबोबाथाय थ बेखौ गिबियाव मोजां ना गाज्रि मिथियाना
औ
खौ जेनेबा नोङो साननै सानथामसो दानना नायबासो मिथियोना
औ
खामानियाव बाहायोबासो जेनेबा बे सिखाया मोजां ना गाज्रि
औ
बेखौ दानना नायखांनायनि उनावसों मिथिबाय बेनिखायनो बेखौबो जेनेबा सिखा गोदान दान हिनजाव गोदानजों रुजुदों आरो जेनेबा नों हिजाव गोदान लाबोयोबा बे हिनजाव गोदाननि गुबैयाखौथ नोङो थाबनो हमदां हायाना साननै सानथामावनो बेखायनो मानसिनि गुबै आखुखौ हमदांनो थाखाय जोंनो थाम दान सम नांगौ जाहैबाय बेनिखायनो ओ सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम होनबाय आरो जेनेबा हिनजाव गोदाननि गुबै आखुखौ मिथिनो थाखाय जोंनो थाम दान सम नांगौ बे थाम दाननि उनाव सो जों हिनजाव गोदाननि गुबै आखुखौ मिथिगोन बेनिखायनो बेखौ फोरमायनो थाखाय बे बाथ्रा फावखौ बुंनाय जायो आरो ओमफाय आरो मा दंबावो नोंथां
आरो सेैमा सोंनाया बेखौ हागौबा एसे खिन्थालाय।
अ माने बियो बैदि सुबुंफोरखौ फोरमायो बे बाथ्राखौ जेनेबा सोरबा दुगा दुगा बिराद सुबुं थायोना। माने खु खुगायावल' बिसोरो गावखौ गोरों बा दुगा बुंनानै लायो जेनेबा बे खामानिखौ आं हाजोबो माबा मोनसे खामानिखौ बे गावनो रोंजोबो आरो रोङि गैया गासैबो खामानिखौ बे मिथिजोबो मावनो रोंजोबो नाथाय बे जेबो खामानियाव उदाया खुगायावल' गावखौ दुगा बुंनानै लाबाय थायो। बेखौनो बुंनो थाखाय बे बाथ्रा फावखौ बुंनाय जायो आरो सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा।
औ
दा आनदास लादोंना लायाखै जेनेबा जाय सैमाया अरग्रा बे सैमाया बिदि सोंबाय थामारा दा सिरि सिरि
अ बिदिनो दे ओं सों-सोंबाय थाग्रा सैमाया अरनो रोङा नो।
आरो बै अखा खोरोमनायफोराबो खोरोमबाय थानायफोरा हाबाङा ना बारा। बिदिनो बर'नि बाथ्रा फावफोरा बिदिनो सैथोजों मिलायफ्रामजोबो आरो जेनेबा सै थो बाथ्रा फोरानो फ्रामआरो।
औ
उम
बिखिनियानो न'
औ बे बाथ्राखौ आंथ' बेखिनिखौनो बुजायो आं मोनदांनायाव आरो।
औ औ बिनिफ्राय अनला खारियाव आगान थाया होननाया मा ओरैहाय मा माबाया जायो बियो बाथ्रा फावआव
अनला खारियाव आगान थाया बेबो बेबायदियानो जेनेबा नै दासो फोरमायलांनाय बाथ्रा फावा। बेजोंनो एसे गोरोबो आरो जेनेबा सोरबा बिदिनो गावखौ गासैयावबो गोरों साननानै बिदिनो बांसारा बाय बां माबा जानला मानला बांद्राय बाथ्रा बुंबाय थाग्राफ्रा बेखौ रुजुनो था खायनो बे बाथ्राखौ बुंनाय जायो आरो जेनेबा सा सा ज्रां खामानि मावग्रा खामानिया मोजां जाथारै ओरै नो मावला मावलि थांग्रा बिसोरनि खामानिया माने मोजां जाया आरो। बे खामानिखौ रुजुनो थाखायनो बेखौ बुंनाय जायोदां बे बाथ्रा फावखौ।
आदसा
बेनिफ्राय मोदोमनाय बिबारखौ दोनखोमानो हाया बे बाथ्रा फावखौ मायाव बाहायनाय जायो माबोरैहाय
ओम बे बाथ्रा भावखौथ' जेनेबा गुबै ओंथिखौ मिथियाबा जेनेबा गोसोथोलायनायफ्राव बाहायनाय बायदिसो खोनायो दा। बे मोदोमनाय बिबारखौ दोनखोमानो हाया बा होखोमानो हाया होननाया।
औ
बेयो बेखौनो फोरमायो जेनेबा माबा मोनसे खामानि बे जानाय बा बे खामानिया सैथो नंखाय नङाबा सोरबा सुबुं खौ सोरबा सुबुङा सैथो खामानि मावदों बेखौ नंखाय फोलानो नाजानाय
औ
जागासिनो आरो जेनेबा बे सुबुङा दायखौनो मावाखै बा दाय मावदों होननानै बेखौ फोलानो सुजिगासिनो आरो। बे समावनो जेनेबा बेफोर बायदि बुंनाय जायो। ओ मोदोमनाय बिबारखौ दोनखोमानो हायाबा होखोमानो हाया। बेफोरबायदियैनो बे बाथ्राफावखौ बे समाव बाहायनाय जायो आरो।
अ' आथसा
उम
बेनिफ्राय जाबा जानानै दायफि औ औ ओइ मा होनो बेखौ उम जाबा जानानै लायबिसिग्रा बे फावखौ मायाव बाहायनाय जायो?
बेयो जेनेबा बेखौ फोरमायो। जेनबा हमनानै ला। जेनेबा नों नोङो आंनो बिदिनो हेल्प होबाय थायो आरो। मदद खालामबाय थायो गासिबो खामानियाव
औ
बिदिनो जाहोनाय माबोनाय जेनबा सम सम बिदिनो लोगो हिसाबै गासिबो खामानियाव हेल्प होयो।
औ
साहा लोंहोनाय बा माबा मोनसे जाहोनाय बिदिनो जाहोलायबाय थायो आरो। बिदिनो जेनेबा नों आंखौ एसेबां हेलप होबोबाय थायो।
औ
नाथाय नोंखौ आं गुबुननि सिगाङाव गाज्रि बुङो बा गाज्रि फोलायो।
औ
सिगाङाव बिराद गाज्रि गाज्रि बुंङो आरो। बे बिदि बेफोरबायदि बिदि नङा मानसिया गाज्रिथार। बेखौनो ओ जेनेबा जेनेबा आं नोंनिफ्रायनो जानानै आं नोंखौनो गाज्रि बुंगासिनो।
औ औ
बेखौ फोरमायनो थाखायनो। बे बाथ्रा फावखौ बुंनाय जायो आरो।
औ औ
बेनिफ्राय मा बुङो मोनसेबाव आदारबो होयो नावद्राबो बुयो? बे बाथ्राफावखौ मायाव बाहायनाय जायोलै।
बे आदारबो होनाया बे दासो बुंनायनिफ्राय एसे उल्था जालायबाय आरो बे बाथ्राफावआ। बिदिनो जेनेबा नोंजों आंजों लोगो
औ
फाय आं नोंनोनो जेनेबा बिदिसिना हेल्प होयो। बिदिनो जाहोयो लोंहोयो। नाथाय नोंखो जाय जाहोग्रा बे मानसियानो आं गुबुननिसि सिगाङाव नोंखो बिदि बुंबाय थाबाय जेनेबा बिनो जाहोबाय थायो माबोबाय थायो नाथाय बेयो आंनो जेबो होफिना बा मदद होफिना।
औ
खामानियाव मोनफिना बिदिनो गुबुननि सिगांयाव बायदिसिना गाज्रि गाज्रि बुंबाय थायो आरो, जाहोनानै। नाथाय जाहोनानै बुंबाय थायो। नाथाय गुबुन सिगांयाव नोंखौ मुं सुबाय थायो। बेखौनो फोरमायनो थाखाय बे बाथ्रा भाव खौ बुंनाय जायो आरो।
औ
ओमफाय माबाफोर मिथिनो दंबावो नोंथां?
औ मोननै दंबावो।
अ देलाय
गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो बे बाथ्रा फावखौ मायाव बाहायो?
बे बे जाबाय जेनेबा माबेबा मोनसे खामानिया जायैनि सिगांनो जोङो बांद्राय साननाय बा बाहागो राननाय जेनेबा नोंनाव नों लटारि लादों गारि गोनां गारिनि लथारि नों जेनेबा नोंनाव लटारियानो नांथ'वाखै गारिखोनो मोनथ'आखै नोङो
औ।
बे बेनि सिगांनो नोङो जेनेबा गोबां सिमां सुजुगासिनो आं बे गारिखौ मोनबा ओरै खालामगोन आं जेनेबा गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायहैगोन इदि खालामगोन बेबायदि सिमां सुजुग्रोनाय बाथ्रा फावखौ बुंनाय जायो आरो जेनेबा नों मोनैनि सिगांनो बांद्राय सिमां सुजुयोबा। मोनगोन मोना जेबो बुंनो हाया जेनेबा नों बिफां सायाव थानाय मोफौखौथ' नों गाहायाव थानानै मोनगोन मोना जेबो बुंनो हायाना। जेनेबा नोंसोरो गोबां दं। मोफौ हमनो थाखाय नेगासिनो गाहायाव बि नाथाय बे समावनो नोंसोरो लोगोफोरजों आं जेनेबा खर'खिनिखौ लागोन नों उदै खिनिखौ लागोन लानजाय खिनिखौ लागोन बाहागो रानलायबाय थायो। नाथाय बे बाहागो रानलायबाय थानाय समावनो मोफौआ गाहायावबो बाख्लायनानै हाग्रायाव खारलाङोबा नों नोंसोर मोनालासिनो बेखौनो बे बाथ्राफाव खौ बुंनाय जायो आरो जेनेबा बिफां सायाव मोफौ हायाव बाहागो होननाय।
औ।
बेखिनिखौनो बाहायो आरोना?
औ औ बिदियैनो बुंनाय जायो बे बाथ्राफोरखौ बे ओंथियावनो फोरमायो।
मोनसे लास्ट सालखुन्थानि रोदा नायगिर बे बाथ्रा फावखौ
बेथ' बेखौनो फोरमायो जेनेबा साल खुन्थानावथ' रोदा रोदा थायाना जों बेखौ मागोन बिफां बा बिफां दानफायना बानाइनाय जायो बा औवाफोरखौ दानफाइनानैसो बानाइनाय जायो बे साल खुन्थायाथ' बिफां नङा जाहैबाय बेयाव बोरै रोदा थाथावथाव बेयो खौनो फोरमायो जेनेबा नों नंथारै बा जाथारै माबा मोनसे बुस्थुखौ मोनथारानो नोङो बेखौ मोननो हास्थायबाय थाग्रा सुबुंखौ होनो थाखाय बे बाथ्रा फावखौ बुंनाय जायो आरो।
औ।
ओम मिथिबाय दा नोंथां?
औ मिथिबाय नोंथां।
उम।
औ औ दे दे होमबा नोंथां गोजोन्थों। औ दे।